नों पेनाल्टि सोनायाव ओं खोनादोंना?
मोजां
खोनादों ओ
मा खालामदोंमोन नोंथां?
आंथ' दा जिरायनासो दङ। एसे माबा नायदोंमोन मबाइल नायदोंमोन ‌ दानि बावैसो उम निउसफोर नायलाबायदोंमोन आङो उम
आदसा नोंथां खोनानो मोन दों माथो नों आंनो नोंनि सासे लोगोया खोन्थादोंमोन आरो नों माथो नोङो ओजों दारागावाव बानलु आबाद ना मा मावहै
औ नंगौ नंगौ थिगानो खोनादों
माबोरै मावो माबायदि खरस जानाय बेसेबां मा मुलाम फा थानाय माबोरै मावनाय एसे बानलु आबादनि बागै सुंद'यै।
नोंथाङा जि खोनादों थिगानो खोनादों आंबो ओ नंगौ आंबो मावदोंमोन बानलु आबाद सासे लोगोजों
उम उम
बिथांनि लो-लो आंनि लोगोनाबो ओजोंनो नवा बिसो सोरनिनो हायाव
अ असानोमोन ना खोन्थादोंमोन
सानियावनो मावदोंमोन ओ इसानिनो दुइ बिगासो मावदोंमोन जों ओम बाल औ जोलैयालाय जाहानि हायावनो जावहैदोंमोन जोलै बानलु जौैयै जोलैखौ जोङो नंगौ नोंगौ फुलिखौ जों बांसिन बियाव माबादों जावैनानै माबादों
फुलिस जावैनायसो बेगर बायनाय दां माने
जोङो गिबियावनो बालु खौ गायनो थाखाय बानलु मोजां माबानि
उ
मोजां नायनानै बानलुखौ मोजांहाय नायनानै जाथिखौ मोजां नायनानै बेगरखौ बायनाय जादों पेकेटनि बेगर बायनाय जादों मानोना फुला बेगरफोरबाथाय बांसिनानो मोजां मोजां जाया नालाय सोदांनाय पेखेदनि बेद बेगरखौ जों बायबाय आरो ओम बायनानै एसे बारा बुरजा नङा जोलै फोनायाव ओरैनि स एसे हा नांगौ आरो
नो फोदोंमोन आरो जों जानाया जानुवारिफोरावनो फोदों बे बानलु ओं बाललुर जोलैयाबो एसे गायजानाय समनि सि मास मोननै बा देर माससो नांगौ आरो
देमाससो जानांगौ आरो ना होमबासो गायजानाय जायो
उम नंगौ बानलु फुलियाबो एसे मोजाङै रा नांगौ नङाबा आरो नङाबा थैनो नागिरो मोजां रायाबाथाय उनाव थैनो नागिरो बो आरो बिनि थाखायनो एसे राहोनाया मोजां ओमफ्राय आरो जोङो बानलुखौ मार्च एप्रिलफोराव गायदों आरो
मार्स ए प्रिलावनो
उम मार्च एप्रिलावनो गायदों जोङो बानलु जोलैखौ सिगाङाव जोङो हालौग्रोना लाबाय जेराव गायगोन उम हालेवनानै हा सार होबाय एसे नांगौ बिबांनि इनि उनाव सिन बोनानै गायनायसै मानोना बानलुखौ सिन ओ आथिखालावथ' रो बांसिनानो रासायनारिकखौनो बाहायो मानोना जोंनिथ' बारा इदि अर्गेनिक मोनला अर्गेनिक हासारखौ मोननो गोब्राब टान मोसौ माबा फोरबो गैला मोसौ मैसो फोरबो गैला अ
अ अ अ
फोरबो गैला नालाय बिनि थाखायनो रासायनारि इखौनो बाहायनांगौ
उम उम उम
ओमफ्राय आरो जा बालुखौ जोंङो सिन बोनानै गायदों मानोना सिन बोआबा आरो उलतां पाल्तां जायो बानलु फुलिया प्राय लाइन लाइन गायनांगौ जायो एसे जान्थाइ लानानै समान समान जान्थायाव गायनांगौ आरो बिदिनो जोङो बालुखौ गाय नानै दैबो होबाय बोथोराव एप्रिल बोथोरफोराव था गरम बोथोर जायो सान्दुंआबो था था नाङो
गोसा जायोना इ समाव ओम
बाय जों सानथामसो ओमफ्राय बानलु आलाय थांबायबो आरो। थांनानै प्राय जोङो बालुनि फिथाइखौ माबास खौ मोनदों आरो जोङो
ओरोय जुलाइ जुलाइफोर बायदियाव थायदों आरो जुलाइ आग'स जुलाइ आवनो ओमफ्राय आरो गोबां मुलिबो बाय आरो बे दैज्लां बो बोथोरफोराव अखाबो हाबाय
उम उम
अखा हाबाय थाबा आरो दा हाग्राया बो बारायो
उम हा हाग्रानि थाखाय नोंथांमोना मा बेबस्था लादों
हाग्रानि थाखाय जोंथ' इदिनो रासायनारि मुलिफोर बाहायासै जों हाग्रा फोथैग्रा मुलिफोरखौ खम बाहायदों। बाहायाखैनो फ्राय मानोना हायाबो गाज्रि जायोना आरो बिफां फुलियाव नांहैबा इसे गाज्रि जायो बेनि थाखायनो ओमफ्राय जोंङो बांसिन खामलाखौनो लागायदों ओरै हाग्राखौ समस्रांदों अ हाग्राखौ सनस्रांबा इसे जे बिफांफोरखौ खोस्रोना होबाय।
औ
बिदिनो आरो जों खामलाखौ फ्राय खननै खनथामसो लानांदों आरो मानोना हाग्राया बारायबाय थायोना ओजो मास मोननै मोनथामजोंसो फिथाइ होयो नालाय आलुवाबो। मास मोनथामानो लायो दे फिथाइ होनायाव। गाबोन फुंङाव नायनो हागोनदे इयो। फ्राय जोंङो बानलुखौ बिदिनो जुलाइ फोराव फानबाय फायना फाननायसै।
उम उम उम ओरैनो
बो जायाखै
उम।
बो जादों आरो मुल मोनदों। एसे मुलाम्फा जादों।
सिबांसो खर'स जानायमोन नोंथां गायनायाव? गायनाय जायखि जाया ओरैनो हाजिराफोर लानाय मा नाय ट'टेलि
बालु गायनायाथ' नोङो निजा मावोबा बारा खर'स थाया। ओमफ्राय बुरजा मावोबा आरो खामलाफोर लानायाव एसे खर'स
उम उम उम उम।
खर'स जायो। दा जोंनाबो बारा इदि जाया सै, नांथाबबाय थानो मोनासै नालाय खामला लानांगौ जाहैबाय ओमफ्राय उम। खामलाबो लाद दों ओमफ्राय एसे जोङो बालौखौ फाननानै मुलखिनिखो दिहुननो हादों आरो ओमफ्राय एसेफोर लाब जादों ओम ओमफ्राय आबा लौ बिफाङा थाबनो थैयामोन बा गोबां लाब जाबावगोमोन। नाथाय बोथोर नि बा थ्रा मा बुंनो।
बोथोराव बो गोबां माने बिफाव लायो आरो।
ओंं ओं बालुआ माबा बेमार नांदों बेमार नांनानै थैलांनायसि लाय मुलि होबाबो हामासै हायाबो गोरान जाबाय ना
ओ-ओम
सानदुंबो दा दा नाङो ओमब्रा आरो सम सम अख खाबो हायो ओमफ्राय आरो रेम्फौबो माबोबाय
एम्फौ अह ओरैनो खागासेयाव ओम ओम खेबसे खागासेयाव मा होनो बिसे बांसिनै की जी बिदिहाय माबायोमोन नोंसोरो नोंथांमोना
जोंथ' खनसे खागासेयाव प्राय मन से देरमन ओरै खायोमोन आरो देरमन मनसे ओम दा दामारो जोङो एसे दाम थांनाय बायदिबा दा मोनास बेनि थाखायनो इसे लस जादों दाम थांनाय बायदि मोननाय मोनबा जोंहा लाब
ओम
बेनो
नांनायनि बारा मोनगौमोनदां
ओम‌ ओम ओम ओमफ्राय आरो बानलु दंफाबो बेमार नांना थाब थैबायना नोङाबाथ' गोबां मोनबावगोमोन
होमबा बा बानलु मानिे आबादाव बां ओमफ्राय लस जाया आरोना
ओहो नोङो बानलु आबादखौ मावोब्ला ओ मोजाङै जोथोन थोन लानाया मोजां मोजाङै जोथोन लायोबा लस जाया आरो होम लस जाया मानोना बानलुखौ जों सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव नांबाय थागौ जायो नालाय बानलुवा बारा खमबो जाया आरो दामफोरा
उम ओरैनोथ' जेनेबा दैज्लां बोथोरफोराव अखा हाबाय बे समब्रोम
अ
हायेन ओन्सोलाव थ' दैज्लां बोथोरनि थाखाय बारा बानलु आबादखौ मावा मेसेंआवनो मावो
हाया आरो दै लोमबाथाय
ओजों दैज्लांमोन नालाय एसे गोजौ जायगा नालाय मावदोंमोन बिनि थाखायनो एसे दामबो थाङोमोन आरो बै समाव हले जोंनि बानलुआसो। थास्लाबासै नालाय खम जाहैदों।
उ
उ उ एम्फौफोर बिदि मा हमद ना हमाखोन एम्फौफोर जानो ना जायाखैमोन?
जादों एम्फौफोरा जादों जादों एम्फौ फोरा थ' आरो बानलु दंफांफोराव फ्राय नाङोआनो। बेखौ जोङो मुलि होनानै। खोमानायसै सचथार ग्रोनायसै एम्फौ फोरखौ मुलि होनायस एसे आरो मुलि होबाय थानांगौ। आरो नोङो दखाननि मा मा मुलि? बेफोरखौ नेटफोराव नायनानै इन्टारनेटफोराव नायनानै बाहायनांगौ इन्टारनेटफोराव आरो मोजां मो जों मुलिफोरखौ खोन्थायोना।
उम एसे
मोजां मोजां मुलिफोरनि साजेसन होयो।
बिसोर' खिन्थायो आरो इसेनिफ्राय एसे। जि एदभाइस लानाय बाददि जाबाय। नायनानै एसे मिथिबाय।
औ नोंगौ।
दे होमबा नोंथां आंबो सानदोंमोन आरो बानलु आबादखौ उनफोरावलागि मावनाय
नोंथाङा मावोब्लाबो मोजां एसे बोथोरफोरखौ नायनांगौ मोजाङै जोथोन लानाया मोजां। जां आरो
उम उम जोथोन लाबाय। थानांगौ।
उम नोंगौ नोंगौ।
दे होमबा नोंथां ओ दे दे।